हेलौ
औ ओ गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलि गाहाम हामलानायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां‌। आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजाम गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बार बुंनाय थाबाय।
औ।
आं नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम राय्लायनाय सम मोनगोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो
अ नोंथां नोंथांजों आं दा रायलायनाय नागिरनायनि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांनि सिमां दा बैसागुनि मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो बा सोंनो सानदों आरोना नोंथांखौ
औ औ
अब्ला नोंथाङा बे टपिकनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे बैसागोनि सोमोन्दै
फागोन थारैनो
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमाय जासिगोन नामा
औ जागोन दे अब्ला नोंथां
नोंथां
औ बयबो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां जि बैसागआ माने बैसागु जोङो आसाम नाङैनो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नोंथां औ
जायखौ ओ जोंहा बैसागुआ मोननै रोखोमनि दं नालाय जोंहा जेरै मोसौ बैसागो गिबियावनो मिथियादै जोंहा बिनि अखानाय जोंहा मानसि बैसागुआव फालिनाय जायो आरो ना नोंथां औ औ बिदिनो जोंहा मोसौ बैसाागु ओ सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोंहा मोसौ मैसो मोसौ बैसागो फालिनाय जायो आरोना नोंथां जेराव जों मोसौखौ गिबियाव थुखैना लानो थाखाय जोङो दैमा एबा दा बायदियाव लांनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
आरो जोङो मोसौखौ नांगौ जानाय एबा थुखैनो नांगौ जानाय बेसादफोर लाफायनाय जायो बेयाव जोंहा
मोजां
दिगलिलिटि थाराय ओमफ्राय हा हाइजें ओमफाय लाव ओ फान्थाव ओमफाय रायदों बिलाइ बायदि गोबां नांगौ जायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
आरो बायदिखौ जों माने ओ जोङो दाला गांसे एबा दाला मोनसेयाव जों लानानै जों बेखौ फिसा फिसा हानानै जों बेखौ ओ औवानि जि सेरनाय आरं बायदियाव जों बे खौ सोना होनानै माला गानहोनाय जायो होयो आरो ना नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ आरो बिब्दिनो जों माने बेखौ माला गानहोनानै एबा जोङो जि थुखैनाय समाव जोंहा मोसौखौ थुखैनांगौ मोनसे ओ मेथाइबो दं जानो हागौ नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ
औ नोंथां मिथियो
औ बिब्दिनो जोंहा बे मोसौ थु बेनियाव खननाय मेथाइयानो जाहैबाय जोंहा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा हानजा बायदि आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो जोंहा बे सानखालिनो जों मोसौखौ माने थुखैखांनाय उनाव जा फोथा फोननाय जायो जेराव जोंहा ओ न'मा न' जेरै ओंखाम संनायनि जे खान्था साराय बायदि हांगारखौ जोङो ओ ह हल'नानै आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ हल'नानै मोने बेनिफ्राय जि मोननाय हांगार बेखौ माने ज जों बेसरनि थाव गुबैजों मोजां गलायनानै
अ
बेखौ माने जोङो मोसौनि मोदोमाव ओ दुलुर एबा
औ- औ औ -औ।
जोंहा जि मोसौ थुखैनाय सानखालि जोङो मोसौखौ ओ जोंहा उदाङै हेगारा होनाय जायो नालाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ मानोे बेखौ जोंहा गुमनो लांनाय जायो।
औ।
बे गुमनो लांनायाव एबा हाग्रा बारिजों गुमनो लांनायाव जाहाथे मोसौ अ माबा मोसा ओ खुरसियाल बायदि माने बागदथुम होननानै बेखौ होननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो जोंहा मोसौखौ मोनायाव जोंहा जे जों मोसौ जे बे मोसौ थुखैनाय सानखालि जोंहा मोस खौनो थि गोदान जों फागा होनो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
बेखौबो लाबोनाय जायो जायखौ जोङो दालायाव जोंहा लाइजौलाइ गांसे लानानै उम गय जरासे फाथै जरासे आरो बि ओ बुद प्रसाद बायदि लाना जोङो धालायाव लाना ज जों मोसौखौ ओ फाथैजों जोंहा मोसौखौ आवगायजों एबा मोसौनि सिगांजों थानानै बरायहोना लाबोनाय एबा सोनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ बिब्दिनो सानाय जों मोसौनो जि लाबोनाय सि गोदानबा फागा बेखौ जोङो
औ नोंथां औ।
औ। गानखांनायनि उनाव जोंहा जे मोसौ बैसागु बेखौ जोङो बेखिनियावनो फालिनानै फोजोबनिसै आरोना नोंथां
उम
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ। आरो बिनि अखानायै जोंहा मानसि बैसागु जोंहा बैसागोनि से खालार खालि नंगौ ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ बे से खालार खालि माने ओ गोबां जायगायावनो माने से खालार खालि जोंहा मोसायो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो गोबां जायगायावनो जोंहा से खालार खालि मोसाया आरोना नोंथां औ नाथाय जोंहा से खालार खालि जे जोंहा बैसागो बोथोर एबा जों अब्लासो जि बैसागु बोथोरावसो जोंहा बोसोर गोदान सानना लायो नोंथां
औ नोंथां
बे सानखालि माने जोंहा जि बैसागु बोथोराव गाननो जि लाबोनाय सि गोथां एबा बायदि दख'ना आर'नाइ बायदिखौ जों माने गाननानै दुगैस्रां लोबस्रां गाननानै गामिनि जि गोरायुं जोंहा आबै आब बौ जानाय एबा जोंसे गेदेर बैसोगोरा बायदिफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ जोङो आर'नाइ गांसे गांसे लानानै एबा बायदि जोङो मान बावहैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
औ आरो बेनि अखानायैथ' जोंहा मोसानो थाङो नालाय नोंथां
औ नोंथां
बेयावबो जोंहा गोबां बायदिसिना मुवा बेसाद लांबाय जेरै जोंहा मोसानो आरो ओ खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बायदि गोबां दामजु दं नङा होमबा नोंथां औ जायखौ माय नङाबा जोंहा बैसागु फोरबो फालिनायानो जानाय नङा होनजायो
औ नोंथां औ
औ आरो बिब्दिनो जोंहा बैसागु मेथाइ होनोब्ला जोंहा गोबां दङ जेरै ओ जों एदावलायनाय सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय ओ बिदिनो आरोना गोबां दंबावो
औ आरो नोंथांनिसिम आरो मोनसे सोंनायबाव
औ
नोंथांमोननियाव बैसागो दानाव मा मा ओंख्रिखौ मोनजायो आरो मोनजाया नोंथांमोननि गामियाव मा मा फोरबो दान सेआव जानायनि बेलायाव मा माखो माहोनो बैसागोनि माबायाव नेमाव फालिनाय जायो नोंथांमोननि गामियाव?
औ ओ जोंनि जोंनि जे ओनसोलाव आं बुंनो थांङोब्ला जोंहा बैसागुखौ स्नि सान फालियो नालाय नोंथां
औ नोंथां
आं खोनानाय बायदि माने आंजों फालिनाय बायदिब्ला जोंहा बैसागुनि स्नि सानहालागै जोंहा जि मोसौ दुखैनायाव जोंहा जि होफानाय जे लाव फान्थाव बायदिखौ जोंङो मोनजाया आरोना
औ नोंथां
बिब्दिनो आरो जोंहा बैसागु ओ गोबां बिनो मैगं खां खांथिंनानैबो जायो
औ नोंथां
अब्ला नोंथांङाबो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि फालियो नोंथांङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन जोंनियावबो बे बैसागु फोरबो फालिथाइखौ नोंथांमोननि बायदिनो
औ
गिबियावनो जोंनि बे मास मोननै दानथायो नंङा होमबा? अ जोंनि बे सैथो दानाव नोंथांमोननि बायदिनो जोंनियाबो गिबियावनो मोसौ थुखैनाय बेनिफ्राय लाव फान्थाव हानानै मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथांमोननि बेबायदिनो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननिबायदि बे जोंनि गामियावबो गासिबो ज' ज' बोराय बेन्थ' बा सेंग्रा सिख्लागाबो जयै ओंखारनानै मोसालायनाय जायो आरो। बोराय बुरैखो मान बावनाय जायो आरोना नोंथांमोननि बायदिनो आरो बेनि लोगोसेनो माने खाम‌ सि सिफुं सेरजा जथााजाबनानै बैसागु मोसानाया जोबोब्लानो माने नोंथांमोननि बायदिनो जोंनियाबो बा दुब्लि एबा रायजोनि न'आव खाना जानाय होनाय जायो आरोना माने खाना जायो आरो जोंनि नोंथांमोननि औ नोंथां लावखार ओंखाम' लावखार ओंखारबायायदिनो बेबायदिनो आरोबाव जोंनियाबो बैसागु दानाव बा बैसागु बैसागु मोसौ थुखैनायाव जे जे मैगं होयो। लाव, फान्थाव हालदै बेबादिनो नों जोंनियावबो बेबायदि मैगंखौ माने मोनजाया आरोना नोंथां।
औ औ।
आरो बैसागो दानाव जिहेथु खांथिंनाय मैगं बेफोर खां थिंनाय मेगंफोरखौनो जेरै दिंखिया
अन्थाइ बाजाब इयै गोबांबायायदि बिदिनो दोङो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
गोदानाव जोंनियावबो बेबायादिनो जानाय जायो आरो मोनजायैयावबो जाया मोनजानाय जानाय जायो नोंथां आरो ना। आरो लोगोसे नै बैसागु दानाव जिहेथु रंजायो मानसिफ्रा आ गोदान बोसोराव माने बयबो दुखु सुखु बा गावजों गाव एना एनि जालायनायखौ बयबो निमाहा बिलाइनाय जायो आरो ना नोंथां बेनि गेजेरावनो बयबो मिलाय लानानै बोसोर गोदानखौ माने गाजा गोमजायै हगार हरनाय जायो आरो ना नोंथां।
नोंगौथ आरो।
जोंनि बे गामि ओनसोलाव गासिबो माने सम लानानै गेजेरावनो सोरबा बायदिसिना गोरोन्थि फुल गोरोन्थिखौ मावफ्लांनायनि गेजेरावनो गासैबो लोगोसे ज' केेमेरा बिलायनाय जायो आरो ना नोंथां जिहेथु बैसागुनि लास्ट माने मोसानानै जितु लावखार ओंखाम जायो बे लावखार ओंखाम जानायाव नोंथांमोननि बायदि जोंनियाबो गामियाव गावजों गाव माने निमाहाखौ बिलइनाय जायो खेमा होलायनाय जायो। बिदिनो आर ना नोंथां।
अब्ला नोंथां जोंनियाथ' समा जाया नङा जाहांबायबो आरोना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथांसिमबो साबायखर थाबाय जे नोंथाङा आंनि जि सोंनाय बे खौखौ बुंनो हानायनि थाखाय आरो नोंथांनिसिमबो आं गोबां बाथ्रा मिथिहबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
अब्ला नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय दान्से सम आं नोंथांनियाव कल खालामनानै बा नोंथांनियाव बैसागुनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनायनि गोबां बाथ्रा फोरमायनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायफोर बावनाय थाबाय आरोना नोंथां नोंथांनिसिम मोनाबिलिनिसिम नोंथांसिम गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो ना नोंथां।
गोजोन्थों नोथां।
औ नोंथां गोजोनबाइ।